हेल'
औ गोजोन बेलासे समनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंनिसिम।
औ बिथिंगा मा होनो बिथिंगानि गानि सायावनो सावराय औ
ओ मा होनो मिथिंगा होनोब्ला जों। औ
ओम।
बानथा होनो। बेवहाय खालामो ओ बिफां लाइफां जिब जुनार दाउ दैमा हाजो। हाग्रा बंग्रा अरन बारि लैथोमा बार लैथोमा बार ओमफ्राय ओ- सान मा होनो साननि बिदुं। बेफोर गासैबो मा होनदों ओ-सोरजिथायानो एबा सोदांथियानो। मा बियो जोंनि मिथिंगा होननानै जोङो बुजिनो हायो आरो। ओमफ्राय आरो जों मा बुंनो होबावो नेस- मा होनो मिथिंगायाहाय जोंनि जिउआवहाय ओरैबायदि मोनसे थाव दं आरो ना बियो जायनाखि मा होनो? जों थांनानै थानायनि थाखाय जोंनो गासैखौबो बियो मा खालामनानै होयो
औ
गासैखौबो जोंनो होजोबो आरो जायनाखि जोंनो मा नांगौ मा नाङा दा बेवहाय जों मा बुंनो हाबावो जोङो हां लानायनि थाखाय मोजां रोखोमनि बार मोनो आरो मा होनो दै लोंनो थाखाय गोथार दै मोनो। थाखाय मोजां जाग्रा मोनो आरो थांनानै थानो थाखाय जोङो एबा थांनो थाखाय एबा थानो थाखाय जोङो आ मोनो आरो बेफोरखौ जोङो गासैबो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जायो आरो ओमफ्राय बेवहाय मा होनो जोङो ओ माहोनो माबायाहाय मिथिंगायाहाय जोंनि खौहाय मोजाङै समानाव लाखिनानै दोनो आरो ओमफ्राय जों बुंनो हायो समानथियाव खालामो समान जोंनि बुहुमनि दाथायखौहाय मिथिंगाया समानथियाव दोनो आरो जेरै जों बिफां लाइफाङा मा खालामो कार्बनडाइ अक्साइदखौ लानानै जोंनो अक्सिजेन हगारनानै होयो जायनाखि जेरावहाय बियोहाय जोंनि मानसि मानसिफोरनि थाखाय एबा जिब जुनारफोरनि थाखाय ओरैबायदि गोनांथार बे नङाबानो जों रावबो थांनानै थानो हाया एबा जिउआनो गैया ओमफ्राय आरो गुबुन फारसेथिं मा खालामो दैमा आरो बिलोफोरा मा खालामो लोंनो थाखाय दै आबाद मावनो थाखाय दै आरो मा होनदों माखासे सानफ्रोमबोनि नां गौ जानायफोरखौ जगायनानै होयो आरो आरो गुबुन फारसेथिं जों बुंनो हाब बावो अरनबारि हाग्राबारिया मा खालामो सानस'नो हायै ओ जिब जुनारफोरनि थाखाय आरो दाउफोरनि थाखाय बियो मा मोनसे न' आरो जेरावनाखि जिब जुनार दाउ बिसोरो बेयावनो थायो आरो आरो गुबुन फारसेथिं जों मा बुंनो हाबावो सान जायनाखि सान साना जोंनो मा होयो जोंनो इनारजि होयो जोंनो बोलो होयो आरो मा खालामो जोंनो स्रां होयो आरो ओमफ्राय आरो बिदिजों लोगोसे मा खालामो हा हाया मा खालामो बिफां लाइफां खौ देरनायावहाय बियो मदद होयो आरो बिफां लाइफाङा हानिफ्रायसो जौगायो आरो बेखायनो जों मा बुंनो हायो हायो गासैबो माहोनो मिथिंगायानो गावजों गाव सोमोन्दो थालायनाय‌ सोमोन्दो थालायनाय‌ आरो गावजों गावावनि सायाव सोनारलायनानै थालायनाय थालायनाय आरो बेनिफ्राय जों मा बुंनो हाबावो ओ मिथिंगायाहाय मा मा बुंनो हायो मिथिंगाखौ जोङो सासे मोजां फोरोंगिरि होननानै बुंनो हायो आरो मानो होनो होनब्ला बियो जोंखौ मा खालामो जों खौ बियो थैज'बो खालामो गावजों गावबो मिलायहोयो ओमफ्राय आरो जोंखौ जौ फेदेरोबो आरो जोंखौ खांनाय बायदिबो जायो आरो ओमफ्राय जोङो मिथिंगाखौ नायनानै बिजिरनानै जों मा मोननो हायो ओ जोङो माबोरै जेनेबा जों गावजों गावनि सायाव जोङो माबोरै जेनेबा जिउनां बुस्थुफोरा जिउनां मुवाफोरा माबोरै गावजों गावनो सोनारलायनानै बे मिथिंगायाव थायो आरो आरो गुबुन फारसेथिं जों मा होननो हाबा ओ मिथिंगायाहाय मा होनो मा खालामो बोथोर बायदिसिनाखौबो बियो सोलाय होनो हायो आरो जेरै - सोलाय होनो हायो आरो जेरै माखासे मा होनो ओ दाउफोर आरो दाउफोरा जेरै बिनि फ्राय बेनिफ्राय माने नियम बायदियै मा होनो आब्रुथि बायदियै दाउफ्राबो बोथोर लायै बोथोर बेनिफ्राय बेनिफ्राय बास्लायहोयो आरोना स' बियो मा खालामो दाउमा दाउसाफोरखौबो दाउमा दाउसा आरो जेरै नों माबाफोरखौबो बुंनो हायो जोङो मोस्रोम मोस्रोमफ्रा मोस्रोम फ्राबो मा होनो मिथिंगायावनो बोथोरखौ नायनानै बिसिनि खामानि मावनायाबो गुबुन गुबुन गुबुन जेरै मोस्रोमफ्राबो दैज्लां मा होनो गोजां बोथोर सम दैज्लां बोथोर समावहाय मा खालामो बिसोरो आदार बायदिसि ना बुथुमनानै जेब्लानाखि गोजां बोथोर फैयो अब्ला बिसोरो गोजां बोथोरनि जानाय आदार खिनिखौ दैज्लां बोथोरावनो बुथुमनानै लायो आरो दानिया नों थाङा एसे बुंनो हागोन नामा मिथिंगानि सायाव
आं नोंथांनि बुंनायखौ खोनासंबाय आरो गासैबो नंगौ बुंनाया दा मिथिंगानि होनोब्ला नोंथांनि बुङिखिनिखौ आं बुंनोसै मिथिंगाखौ मोनसे न' होननानै आं साननानै लायो। मिथिंगायाव मानो होनबा बेवहाय मिथिंगानि सिङावनो नों बुंनाय बायदियै गासैबो रोखोमनि जिब जुनार मानसि दुमसिफोरा थांनानै थायो मानसि दुमसि बायदिसिना हारिफोरनि हारि हारिसानि जिब जुनार खायफाया गिदिर खायफाया फिसा खायफाया बेबायदिनो गासैबो ज'यै थांनानै थायो आरो बेयावहा बेवहायनो दाउमा दाउसा दाउसिन दाउलाफोराबो थांनानै थायो बायदि मैया गा गाब गोनां मबेबा गोमो मबेबा गोथां बबेबा गो मोम मबेबा गोसोम बेबदिनो बायदि गाबनि गाव जेरै मिथिंगानि महर बायदिहैनो बा इसोरजों सोरजि जानाय बायदियैनो गासैबो रोखोमनि दाउफोरा जिब जुनार मानसि दोमसिफ्राबो थायो। गिबियाव हा थिग बेबायदिनो आरो जों बेरा फारसेथिं जों नायनो थाङोब्ला मिथिंगायावहानो बार मण्न्दलबो थायो दैमण्डलबो थायो। जिब मन्दल जेराव जिब मन्दलाव जिब जुनार मानसि दुमसि थांना थानो हायो बेवहाय अक्सिजेननि गोनांथि जायो। आरो बे मिथिंगायावनो मा मिथिंगाजों सोरजिजानाय जि बार बार फोरजों जों मेगनजों नुनो मोना बे बारनि सिङावनो थायो गोबां गुन्द्रासाफोर
औ औ
जोंनि मेगनफ्राव हाबो आरो दैफ्राव थायो। जोंनि जिब जुनारजों जाय जिब जुनारफोरखौ जों मेगनजों नुनो मोन्नायबो दङ नुनो मोनैबो दङ। दैयावबो थांना थानाय गोबां दङ बे मिथिंगायावहाय आरो ओ जिब मन्दरबो जिबफोरा थांना थानो हायो बारमण्डलावबो बिबदिनो गोबां मेगन -जों नुनो मोननाय मेगनजों नुनो मोनिनि बेबायदिनो गोबां बिबदिनो थायो आरो दा बेखिनिखौ बुंबाय आं मिथिंगानि बिखय आरो मिथिंगानिफ्राय जोङो। सोमोनांथाव माखासे बाथ्रा माबाफोर नुयो जेरै अखा। जोमै बे जेनेबा मि हिनजावफोर फैनाय बा अखाफोरा जेरै फैनानै जोंनि मिथिंगायाव। अखा बुहुम बिखा सायावहा थाफैयो। रानलाङो सानदुंनि गेजेरजों। आरो बे मिथिंगाया जाबाय जोंनि बुहुमा जाबाय आन्दलनि मोनसे बुहुमा मोनसे ग्रह'सा नालाय
औ
बेबायदियाव गोजावनासो दङ बिनिनो जों सिङाव दङ आरो जोंनि मिथिंगा बुहुम मिथिंगानि सायाव हा दङ आरो जोङो बेयाव जोङो बिफां लाइफां गायो थांनाथानो थाखाय
नोंथांनि बुंनायखौ बुजिबाय दानिया आङो फंनैसो बुंबावनो जों मा होनो। मिथिंगायाव जोङो थांनानै थानो थांनानै थानाया जोंनि थाखाय ओरैबायदि गोनांथि होयो आरो माने जोंखौ ओरैबायदि मा होनो हेफाजाब होयो आरोखि जायनाखि जों मा होनो मिथिंगायाव थायोब्ला जों जोंनि खर'खौ एबा साननायखौ जोङो सान्थियाव लाखिनो हायो। जोंनि सिन्था जानायखौ जों खमायनो हायो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि मोदोमारि आरो गोसोआरिखौबो मोजाङै लाखिनो हायो आरो ओमफ्राय जेब्लानाखि जोङो पार्कआव थाबायो हाग्रा बारियाव थाङो जेब्लानाखि जों बिफांनि सिङावनो ओरैनो जिरायनानैनानै थायो अब्ला मा खालामो बिसोरो जोंनि गोसोखौ बिदि थानानै जोङो सान्थि मोनो आरो खुसि जायो आरो ओमफ्राय आरो मा होनना बुंबावो बिनिखायनो जों मा मोनो बे मिथिंगाखौ लानानैनो जोङो मा खालामनोबो हायो लिरगिरिबो जानो हायो खन्थाइगिरिबो जानो हायो। हायो आरो मा होनो साइन्टिस्ट बायदिसिनाबो एबा बिगियानगिरिबो जोङो जानो हायो आरो बेखायनो जों जों सानो मिथिंगाया जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथार आरो एंगार हायि मोनसे दानियाथ' बेखिनियावनो समाबो जाबाय बेखिनियावनो रायज्लायनानै दोनथ'नाय जाबाय आरो
औ दे दे दे नोंजों रारायना जोबोर मोजां मोनबाय साबायख'र। साबायख'रथाबाय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय बेनिखायनो गोजोननाय थाबाय। थाबायो आरो बे समाव जों दोननो हासिगोन औ